औ नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा खोनादों ना?
आं खोनादों औ
औ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आं दायो जिरायना दं।
अ अब्ला खबरफोराथ मोजाङैनो दंना नोंथां?
औ दङ नोंथां। नोंथांनियाबो बोथोरफोरा मोजाङै ना?
औ आं मोजाङैनो दं नोंथां।
अ
अब्ला ओ नोंथाङा फ्रिबा ओ दिनै जों मोनसे टपिकनि सायाव ओ सुंद'यै सावरायनो सानदों नोंथां।
औ सावरायजागोन।
औ ओ बे टपिकआनो जाहैबाय बैसागु बैसागुखौ ओ जेनेबा नों नोंथाङाबो मिथिखागौ नङा होनब्ला नोंथां औ दा ओ बे बैसागुआव नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ नोंथाङा ओ फासावनो बेखौनो सोंग्रोनोसै आं जे नोंथाङा बैसो बैसागु होननानै बुङोब्ला मा बुजियो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बे बैसागुखौ मा रोखोमै माने खालामनाय जायो नोंथां एसे फोरमायदो दे।
औ जागोन। बैसागु होनना बुङोब्ला जोङो मोनसे रद गिदिर बयनिबो रंजाथाइ फोरबो होननानै सानग्रोना लानाय जायो। जायखौ जोङो बिखानि आमाय थख्ल' होननानैबो सानना लानाय जायो जों जाय हानायखौ गोसो होसारना रंजानाय जायो आरो बेखौनो गासै सुबुङानो ज' ज' बोराय बेन्थ सेंग्रा सिख्ला गासैजोंबो ज' लोगो नांनानै बे रंजानायखौ रंजानाय जायो बे रंजानाया जोंना बोथोरजों आरो माखासे समफोरजों गोरोबनानै रंजानाय जायो जेरैबायदि जोंना बैसागो होनना बुङोब्ला बारदै सिख्ला फैनायजों लोगोसे बुहुमनि महराबो सोलायो बेजों लोगोसे बिदिनो जोंनि बोसोर गोदान गिबि खेफ सेथि सान बेबो सानजेननाय जायो आरो जायनि थाखाय जोङो बैसागुआव जोङो बयबो रंजानायखौ लानानै जोंनि जानानै थांनाय गोदो बोसोरनि दुखु दाहा मेंनाय बानायखौ ज्राब गारनानै बै गोदान बोसोराव रंजानानै जों गोदान बोसोरनि गोदान बोथोरजों जोङो गोरोबफानो थाखाय बै फोरबोआव रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो बे बैसागु रंजानायाव जोङो जोंनि बोराइ बेन्थ सेंग्रा सिख्ला बयबो रंजाखाङो बेजों लोगोसे जोंनाव मोनसे बर' माहारिनि माइनाव महरै फुजिजाबोनाय नखरनि माइनाव महरै जेरै जोङो जोंनि खामानि दामानि बा आबाद मावनायाव जोंखौ हेफाजाब होगिरि बा होबाय थाग्रा जेरैबायदि मोसौफोरखौ जोङो माइनाव महरै फुजियोना बे माइनाव महरै फुजिनायनि थाखायनो जोङो मोसौ बैसागुखौ बैसागोनि सेथि सै सैत्र दाननि जोबथा खालाराव बैसागोनि सेथिनि सिगां सानखालि सैत्र दानानि जोबथा खालार जोङो बैसागु मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो मोसौखौ मान होनानै आरो मोसौ बायदिसिना मेथाइजों बा बरायनायजों जोङो मोसौखौ फुजिनाय जायो बै सानाव बिनि उनावनो जोङो सेथि बैसागुआव जोङो मानसि बैसागु जायखौ जोङो गेदेरखौ मान होनाय आरो उन्दैखौ अनसायनाय बै सानखालि खालामनाय जायो आरो फालिनाय जायो जेरैबायदि जोङो गेदेरखौ खुलुमनानै गेदेरनिफ्राय बोर लानाय आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर सारसिरिनाय बै हाबाफारिया बै सानखालि जाफुंङो आरो
औ
नोंथांमोननियावबो बे फोरबायदि बेफोरबायदि रंजाथाइ फोरबोखौ दासिमबो खुंनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदोंना?
औ नोंथां औ जोंनि ओनसोलावबो बे बैसागु फोरबोनि खुंथखौ नुनो मोनो नोंथां दासिमबो माने ओमफ्राय बे फोरबोआव जोङो बिदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बे फोरबोआ बै फोरबोआ मोननै रोखोमनि ओ सेथिया जाहैबाय ओ मोसौनि आरो नैथिया जाबाय मानसिनि आरो ओ दं दं दंबावो बिनि अनगाबो दंबावो ओ जेराव ओ दाउ हांसो अमा बेफोरनि-बेफोरनि फोरबो होननानै जोंङो बेखौ खुंनो हायो।
खुंनो हायोमोन औ खुंङोमोन जोंङो गोदो थामजि सान खुंङोमोन। थामजि साननि उनाव जोंङो सान स्नि खुंनो लाब बाय जोंङो मोसौ मानसि दाउ फारौ हांसो सैमा अमा आरो खुरमा बाय बाहागिनि सान स्नि खुंनायनि उनाव जोंङो दायो सोलायनानै जोंङो साननैनि हाबाफारिखौल लानायखौ नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव। नोंथांमोननियावबो बेफोरबाय बिदिनो जादों नामा
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जेरै खुंदों बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो सोलायनायखौ नुनो मोनबाय नोंथां।
अ बेजों लोगोसे नोंथां मोननियाव बैसागु रं जानायाव जोंङो गोदो जेरैबायदि खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै रंजायोमोन न'खर-न'खर बिनि उनाव आथिखालाव नोंथांङा बेफोरखौ सोलायनाय नुदों नामा।
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव जेरै सिगांङाव आबौ आबैफोरनि समाव जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा दामनानै न'खर-न'खर जमा-जमा माने बुरै बोराय बुरै गथ' गथाय बिमा बिफा जमा-जमा मोसायोमोन दा बिदिखौनो जोंनि ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलाव माने नुनो थांङो नोंथां माने सिगांनिया एसे बुरजा जायोमोन। होमबाबो दानिया एसे माने खमायलांनायखौ नुनो मोनबाय नोंथां माने बे जथा सेरजाखौ दामनानै थाङो अब्लाबो मानसिफोरा माने माब्लाबा बिदिनो सोरबा-सोरबा थांङि बेफोरखौ नुनो मोनासै नोंथां दा ओ बे ओ बेफोरनो माने खायसेया बिदिनो मबायलफ्राव बेस्थ जानानै बेफोरबायदि फोरबोफोराव
थांङि नोंथाङा बे दामनाय देनायनि बेलायाव सोलायनाय नुदों जेरैबायदि केसेकनि मोसानाय ना केसेकनि मोसानाय टेपजों मोसानाय रेकर्डिंजों मोसा
औ नंगौ माने बेफोर माने ओं खाम जथा सिफुंखौ सिगाङाव जेबायदि दामोमोन दानि जुगाव माने बारा दामनायखौ नुनो मोनला नोंथां। बिनि जायगायाव जोङो गोदान मुगानि बिगियानारि आगजु जेरै नोंथां बुंनानै बायदि केसेकनि मोसानाय बेफोरखौनो दामनानै जों मोसानायखौ नुनो मोनासै
नंगौ नंगौ
औ दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो सोलायनायफोर जाबाय नामा नोंथां बेफोरबायदि
सोलायनाया जादों नोंथां नोंथाङा दा जेरैबायदि सों सानदों नोंथांमोननिथिं जेरै जादों जोंनिथिंबो बेबायदियानो जादों जाहाथे जोंनि बर समाजनि सुबुं माहारिया गोबां बोसोर थालांनायनि उनाव बा रायजो जा नायनि उनाव जोङो समजों लोगोसे मुगाजों सोलायलांनो ह हमो जायनि थाखाय जोङो बे फोर थासारिखौ नुनो मोनदों। गोदोनि समाव जोङो आबाद मावनानै जायो। बा गामि गफायाव थायो जायनि थाखाय जोङो गोबां गोग्लैसोना थानाय हारिखाय बै समाव जोङो गासैबो ज' ज' ओंखारलायनानै रंजानो हायोमोन नाथाय आथिखालनि समाव गासैबो सुबुङानो गावनि समजों लोगोसे बैफोर हाबाफारि खौ जोङो बाहागो लाफानो हाया ओंखायनो सोलायनायखौ आं नुनो मोनदों बायदि सानदों नोंथां
औ नोंथां औ नों ओ नोंथां ओ औ नोंथां औ दा अब्ला ओ बिदिब्ला आरो ओ बेथ बे सोलायबाय दे ओमफ्राय बिनि अनगा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ कालसारेल प्रग्रामफोर मोनाफोराव जाबावो नामा नोंथां?
जायो नोंथां बेफोरबायदिखौ जोङो बयबो गामि गामि गामि गामि आथिखालाव खुंनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ जायनि थाखाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बैफोरनि सायावलसो बांसिन गोसो होसारनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बैफोर बायदि कालचारेल प्रग्राम फोरखौ जोङो बांसिन हरनि स समाव नानाय जायो। बैफोर बायदि हरनि समाव लानायनि हाबाफारिया जोङो बायदिसिना जोंनि जायफोर हाबाफारिया फरायसा जिउआव जों जानांगौमोन बैफोरबायदि हाबाफारिया जाहैया ओंखायनो जोङो जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोन गथफोरखौ जेरैबायदि जोंनि खन्थाइ आवरायनाय बाथ्रा दानथेलायनाय हरखाब बिबुंथि होनाय बा खन्थाइ लिरनाय रनसाय लिरनाय बैफोरबायदि हाबाफारिखौ लाहोनो हानाय जाया आरो बेनि उनाव बेजों लोगोसे जोङो बै हरनि समाव गोदान दामजुफोरजों दामनानै मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोरखौसो जोङो बांसिन नुनो मोनदोंसै
औ नोंगौ नोंथां नंगौ। थारैनो। अब्ला नोंथां ओ औ बुंनाय नोंथां।
ओ नोंथाङा, बेफोरखौ जोङो सोलायनाया मोजांना आ सोलायालासिनो जोङो गोदोनि बायदि रंजानाया मोजां बबे मोनसेखौ नोंथाङा साबसिन मोनखो?
औ माने नोंथाङा जेरै दायो बुंलांबाय जे ओ जोंनि ओनसोलबा नों थांमोननि ओनसोलाव ओ बि बिदिनो गु-गु दि गोदोआव जेरै ओ खामावथा सिफुं सेरजाफोर दामनानै मोसायोमोन। बा रं जायोमोन बिदि रंजाया लाफानो दानि जुगाव बिगियानारि दामजुफोर दामनानै मोसानायखौ बा रंजानायखौ नुनो मोनबोगासिनो। दा आंनि बायदिब्ला बि बियो माने ओ बि गोदोनि जे जेखौ जों जोंनो आजौ आजै बा आबौ आबैफोरनिफ्राय होनाय बा मोनबोनाय बिसोरनिखौनो जोङो ओ लानानै माने थांफानांगौ बेखौ आङो सानो नोंथां।
नंगौ।
नङाब्ला बाहायनाय आगजुफोरानो गोमालांगोन ओमफ्राय बेफोर आगजुफोरा गोमालांबा बे फोरबोखौ खुङिफोर बेफोरबायदि जाय जायै जायैनो उनाव हारिफो गोमालांनो हागौ नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ।
ओंखायनो जोङो बेफोरखौ औ औ ओंखायनो जोङो आंबो सानदों बेफोरखौ जोङो लानायजों लोगोसे जोंनि सम आरो थासारिजों गोरोबफानानै खामानिखौ मावफालांनांगोन आं बेखौ सानदों।
औ नोंथां।
बेनि उनाव जोङो बैफोरबायदि जों जेरैबायदि गोदोनि समाव जौ लोंनानै बा ज ज रंजानानै मोसानानै रंजायोमोन बैफोरबायदि गोदोर, जेरै